नथां औ
हेल'
औ
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
नोंथाङा फ्रि दङ ना
औ दङ
नोंथांजों सोलोंथाइनि बागै सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन
अ दे सावरायजागोन दे
नोंथाङा सोलोंथाइनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ननाय एसे
औ हागोन नोंथां सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाङाो एसेबाबो मिथिखायो मानो सोलोंथाइया जाबाय मोनसे गियान लानायनि मोनसे दाहादाव जोङो मोजां गाज्रि गासै गियानखौनो मिथिनाय मिथियै गासै नुनाय नुयि गासै हियानफोरखौनो जों बुथुमनानै लानो हायो सोलोंथाइखौ जोङो गोदोनि दिनाव बुंनो थाङोब्ला गैयाखौनो होनजायोमोन मानो होननानै बुङोब्ला बर'फोरा गोदो माने सोलोंथाइखौनो बारा लायामोन गिबियै जोङो सोलोंथाइखौ माखासे सुबुं सानैसो गोरों गोरा सुबुंफोरा सोलोंथाइनि फारसे मिथि मोननानै एबा सोलोंथाइनि बेसेन खौ बुजि मोननानै जेब्ला साफा सानै गोरों गोरा थुनलाइगिरिफोरा जेब्ला बर'फोरखौबो सोलोंथाइ लानो होदोंमोन अब्ला बर'फोरा बांसिनानो सोलोंथाइखौ लायाखैमोन मानो होननानै बुङोब्ला गोदोनि समाव सोलोंथाइ एसेबां मानि माने गोसो होआमोन बांसिनै गोदो बर'फोरा आबाद मावनानै जायोमोन बिनिखायनो माने गोदोनि माहाजोन एबा रां रुफा बे बदिनो जानो गोनां सुबुंखौ बांसिनै माइ बाख्रि एबा बिदिनो हा हु मोसौ हालि गोनां बेफोरखौसो बांसिनै नायनानै माने माहाजोनफोरखौ जोङो नुनो सिनायनाय जायोमोन आरोना गोदोनि दिनाव माने बे बेफोरबायदि माइ बाख्रिया गंबेसे दं मोसौ हालिया बेसे बुरजा दं आरो जेनेबा हाफोरा बेसेबां फुजा दङ बेफोरखौसो माने गासै मा होनो नायनाय जायोमोन आरोना गोदोनि दिनाव बिनिखायनो माने ओ गोदोनि दिनावहाय सोलोंथाइखौ मानो नांगौ सोलोंथाइ गैयाबाबो बेफोरबायदि माइ ओ आबाद मावनानै एबा माइ बाख्रिनि गेजेरजोंनो जों थांनानै थानो हायो। बेफोरबायदि साननाया माने गोदोनि सुबुंफोरनियाव दङमोन आरोना बेबायाददिनो गोदोहाय बेफोरबायदि साननायनि थाखायनो माखासे साननाय हनाय बा जोंनि समाजा जेसेबांखिनि दावगानांगौमोन बेबायदि दावगानायखौ जों नुवाखैमोन बिनिखायनो माखासे साननो हनो गोरों सानैसो गोरों गोरा सुबुंफोरा बर'फोरखौबो माने गोजौ थाखोआव बा गुबुन हारिफोरजों समान थाखोआव जाह जे दावखोलांनो हाथों बेफोरबायदि साननानैहाय गोबां माने सुबुंफोरखौनो सोलोंथाइ लानो गोबां माने बिथोन होदोंमोन एबा खाबुफोर होदोंमोन नाथाय बर'फोरा बांसिनानो सोलोंथाइखौ लायाखैमोन सोरबा बायदिया सोलोंथाइ लानो होननानै थाङोब्ला खारखुमानानै थाहैनाय आरो खायसे बायदिया लायाखै लायै बेफोरबायदिखौ जों बांसिनै नुनो मोनो आरोना नाथाय आथिखालावहाय बुंनो थाङोब्ला जों सोलोंथाइनि बिथिंखौ गोबां माने बेसेन होनायखौ जों नुनो मोनसै मानो होननानै बुङोब्ला आथिखालाव बर' बर' समाजावबो उन्दै उन्दै जेनेबा हमनानै लादो ओ थाम ब्रै बोसोरनिफ्रायनो जोङो सोलोंथाइ सोलोंथाइनि थाखाय मुं थिसन्नाय बायदिफोरखौ जों नुनो मोनसै आरो बिदिनो गुबुन गुबुन बा गोजान गोजान जायगाफोराव बरडिं स्कुल एबा बिदिनो हस्टेल बायदि फोरावबो जों दोनहोननायखौ नुनो मोनसै सोलोंथाइनि थाखायनो आरो बिनि अनगायैबो आथिखालावहाय सोलोंथाइखौ जोङो गामि गामिफोरावबो माने गोबां ओ गामि मोनसेयावहाय मोनसे फरायसालि आरो बिदिनो जेनेबा उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ फोरोंनो थाखाय मोनसे फसंथानफोर बायदिफोरखौ जों गायसननायखौ नुनो मोनसै आरोना आथिखालाव माने बर'फोराबो गोबां सोलोंथाइनि फारसे माने गोसो होबाय जायनि जाउनाव गोजौ थाखोनि माने गोबां सरखारि साख्रि एबा गोबां माने बेफार फालांगि बायदिफोरखौबो जों मावनायखौ नुनो मोनसै बिदिनो जोङो नुनो मोनो गोबां रोखोमनि जेरै ओ मावनाय दांनाय हमनानै लादो जोङो सोलोंथाइ लानानै आथिखालावहाय गोबां आबाद मावनायखौनो आबाद मावनायखौनो हमनानै ला आबाद मावनायावबो जोंनो सोलोंथाइ नांसिगौ मानो होननानै बुङोब्ला गोदोनि दोरोङारि गियानजों जाबायदि आबाद मावनानै जोङो फिथाइखौ मोनो बेबायदि नाथाय सोलोंथाइ लानानै जुदि जों मावोब्ला गियान लायोब्ला जों बांसिनै दिहुनथाइखौ मोननो हायो होननानै जों आथिखालावहाय ओ मिथिनो मोनो बा नुनो मोनबोदों जेरैहाय जोङो गोदोनि दोरोङारि गियानजों जेरै मोसौजों हालौवोब्ला जोङो जेरैबायदि ओ मो हालेवनायखौ जोङो सप्तासे एबा बिदिनो साननै सानथाम बिदिनो गोबाव सम लानायखौ जों नुनो मोनो नाथाय आथिखालावहाय सोलोंथाइ लानानै बा साननो हनो हानायजों गोदान मुगानि माखासे आदब खान्थिखौ लायोब्ला जेरै थिग डक्टर बाहायोब्ला जोङो गोबां बिगा माने हाखौनो सानसेयावनो एवजोबनो हानाय बा गायनो हानायसिम जों लाबोनो हायो आरोोना बेनि अनगायै बो जों मोननो हाबावो जेरै गोदान मुगानि ओ आबाद मावनायनि सोलोंथाइ लानाय जेरै ओ बेसरा हाद मावनाय बिदिनो गोबां ओ थालिर बागान लेबु बागान गय बागान बिदिनो बायदि रोखोमनि जेरै फिथाइ सामथायाइनि सुमफ्राम स्ट्रबेरि दड्रागन आरो बेबायदिनो जेरै जों नुनो मोनो ओ बैग्रि बायदिफोरखौ जोङो गोबां गुवार गुवार जायगायाव माने आबाद मावनानै ओ बेफार फालांगि खालामनाय बेफोरबायदि गियानखौ जों सोलोंथाइनि गेजेरजों गोबां मोननो हायो। आरो बेनि अनगायैबो जों मोननो हाबावो ओ बायदि रोखोमनि जेरै हासार बाहायनाय माने गोदान गोदान आदबजों जेरै जोङो बिगियानगिरिफोरा हासार दिहुनदों बेफोरखौ जों बाहायनानै जुदि आबादखौ मावोब्ला जों गोबां दिहुनथाइ मोननो हानाय ए बा मुलाम्फा मोननो हानायखौबो जों गोबां मोननो हादों आर ना बेफोर गासैखौबो जों खाबुखौ जेब्ला लानो हायो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों जेब्ला जोङो सोलोंथाइखौ ओ आबादनि सायावबो आथिखालाव सोलोंथाइ लानाय मोनसे फसंथान ओंख खारबाय माने एग्रिकालसारनि सायाव सोलोंथाइ बेबायदिनो जों मोननो हायो बेफोरावहाय आबादखौ माने मोनसे फुलिखौहाय ओ माबोरै जेनेबा हमनो लादो खान्थाल खान्थालखौ जोङो दैज्लां बोथोरावहाय मोननो हायो नाथाय जों बेखौबो मेसें बोथोराव माबोरै मोननो हागोन बेफोरबायदि माने माखासे दिहुनथाइफोरखौ जेब्ला जों सोलोंथाइ लागोन अब्ला बेफोरखौ जों बाहायनो हागोन बेबायदिनो जों बेफोर फिथाइफोरखौ दैज्लां आरो मेसेंआवहाय बिफांखौ जुदि गायनानै दोननो हायोब्ला दैज्लां आरो मेसेङाव माबायदि फिथाइखौ मोननानै फाननो हागोन बा मुलाम्फा मोनगोन बेफोरबायदिखौ जोङो सोलों नाइनि गेजेरजों मोननो हायो आरोना बेनि अनगायैबो जों मोननो हाबावो ओ सोलोंथाइनि गेजेरजों जेरै ओ मोसानाय, मेथाइ खननाय, गेलेनाय बायदि रोखोमनि माने बादायलायनाय जेरै हमनानै लादो ओ खारनाय बादायलायनाय बा ओ भलिबल, फुटबल किक्रेट बायदि रोखोमनि माने गेलेनायनि बेलायावहाय जोबो जोङो मोसानाय आरो मेथाइ खननायनि बेलायावबो जोङो आथिखालावहाय सोलोंथाइनि बेसेनखौ गोबां माने ओ उम माने बेसेन होनायखौ जों नुनो मोनसै सिगां जोङो सोलोंथाइनि माख खासे ओ डिग्रिखौ नोंनो नांग्रोगौ जायो आथिखालावहाय नङाब्ला जोङो गासिबो खामानियावनो आवगायनो हाया बेनि अनगायैबो जेरै गो-गोबां रोखोमनि ओ सोलोंथाइनि बिथिङाव जों सावरायनो हायो दा नोंथाङा सोलोंथाइनि फारसे माबाफोर बुंनो सानो नामा
औ सोलोंथाइनि फारसेथ' नोंथाङानो बुंलांखाबाय बहुद बाथ्राखौनो बेनिफ्राय बिदिनो आरोना सोलोंथाइनि गेजेरजों जों ओ आथिखालाव बहुद जौगानो हाबाय उम सोलोंथाइ या माने गोग्लैसोनाय हारिखौ ओ बोखांनो खाबु होदों माने खाबु होबाय बयबो माने उम दावगानोबो हाबांबाय सोलोंथाइनि गेजेरजों ओ आथिखालाव माने बहुद गोबां गियान आरजिना लानो हादों सुबुङा ओ मिथिनो मोनै साइन्टिफिक बाथ्राफोर खौबो ओ आथिखालाव सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो मोननो हाबाय
उम
ओ दाथ' सोलोंथाइनि बागै बुङोब्ला उम बर'फोरनि बेलायाव नायोब्ला आथिखालाव माने गोदोथ' बर' मिडियाम स्कुलानो गैयामोन नालाय ओ आथिखालाव फ्राय एसे बांबोबाय उम गोदो बर' मिडियाम सि स्कुल गैयियाव आसामिस बा उम बांला बेफोरजोंनो सोलोंथाइ लाबोदोंमोन
ओम
नाथाय आथिखालाव जों बर' मिडियामजोंनो गाव सोलोंथाइखौ लानो हाबाय हानाय जाबाय बेनिफ्राय गोजौ दिग्रि एसेबांबो जोङो बर'जोंनो आथि ल' फरायनानै ओ लानो हाबाय सो थाइखौ बेनिफ्राय। आथिखालावथ' नुनो मोनबावोेदि फ्राय ओ बांसिन बिमा बिफाफ्रानो गथ'फोरखौ माने ओ इंलिस बा आसामिस मिडियामावबो होनाय नुनो मोनबाय
ओम
ओमफ्राय माने बिदिनो आरो दा नोंथाङा बेनि बागै आरो माबाफोर बुंबावगोन नामा
ओम बुंनायाथ' बुंनो बुंनो थाङोब्ला जों सोलोंथाइनि बागै गोबां मोननो हायो माने सोलोंथाइआनो जोंनि गासैबो गियाननि गुदि होननानै बुंजायो नालाय। बिनिखायनो गासैबो माने गियानखौनो जों सोलोंथाइनिफ्राय लानो हायो माबा मोनसे खामानि मावनाय बे जा जों जेब्ला माबा मोनसे नुफेरि बा मावफेरि खामानिखौ जों जेब्ला मावगोन हब्ला बिनिफ्राय जों सोलोंनानै माबा मोनसे गियान मोनगोन बेफोरबायदिनो माने गियानखौ जों गोबां रोखोमै मोननो हायो मावनाय दांनायल' नङा माखासे जोङो बिदिनो ओ मो मोसानाय मुसुरनायनि अनगायैबो गेलेनायफोरावबो जों गोबां गियान मोनो माने बेफोरनि गेजेरजों माने जोङो सोलोंथाइखौ माबोरै जौगाहोनांगौ बा माबोरै जों जेनेबा गामि ओनसोलफोरावबो सोलोंथाइखौ माबोरै बाहायनांगौ बेफोरखौ जों माने गोबां माने माबानो हायो आरोना जों बिसोरखौबो माने ओ थुलुंगा होनो हायो जे सोलोंथाइ लायोब्ला जों माखासे गोजौ थाखोनि माखासे साख्रि बा गभमेन्टनि माखासे साख्रिफोरनि अनगायैबो जेरै बेफार फालांगिनि बेलायावबो जों दावगानो हायो जेनेबा माबा मोनसे सोलोंथाय लायोब्लासो‌ सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जोङो बेफार फालांगि माबायदि खालामनांगौ माबोरै खालामोब्ला बेफार फालांगियाव दावगागोन बा मुलाम्फा मोनगोन बेफोर गासैखौबो जों माने सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो मोननो हायो आरो ना आरो आथिखालावहाय जेनेबा‌ गथ'फोरखौ सोलोंथाइ होनोब्ला जों स्मार्ट बर्ड एबा इन्टारनेटनि गोहोमखौ जों गोबां मोननो हायो जेनेबा बिसोरखौ माबोरै फोरोङोब्ला जों गोरलैयैनो गोसोआव थाहोनो हागोन बेफोरबायदि माने गोबां माने माबाखौनो जों मोननो हायो आरो ना ओमफ्राय दा नोंथाङा बेफोरनि बागै आरो माबाफोर बुंनो सानबावो नामा
बेफोरनि बागैथ' औ आथिखालाव सोलोंथाइ लानो हानाय गोहो माबायाबो जेनेबा गोरलै जानानै फैबाय। आथिखालाव अनलाइन मबाइल फन लेपटप कम्पिउटारफोरनि गेजेरजोंबो गोबां सोलोंथाइखौ लानो हासै अ बेनिफ्राय जों मिथियै बाथ्राखौ गोबां मिथिनो हायो
उम
उम जेरै उम बिगियाननि बाथ्रा बिरोंदामिननि बाथ्रा बेफोर खौ जों बेनिफ्रायनो मिथिनो हायो सोलोंथाइ खौ माने आथिखालाव गामि एरिया बा गामि ओनसोलफोराव ओ बर' मिडियामनि सोर ओ फरायसालि गायसननानै उम फोरोंनो हानाया जोबोद गोनां माने
उम
ओ बै गोग्लैसोनाय गामिफोराव बे खायफा गामिफोराव खायफा जायगा आरो बेफोरबायदियाव माने जोंनि बिदि बर' एरिया बिदि थानाय जायगायाव बे सोलोंथाइ फसंथानखौ गायसननानै फोरोंनो हायोब्ला
उम
बेनिफ्राय दाथ' जोंहा समाबो जाबाय नों थांनिफ्राय सोलोंथाइनि बागै गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय ओ
औ जागोन दे नोंथां
उम दे